हेल औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा। अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ- दायो आङो ओरैनो दं नोंथां।
अ अ आं नोंनाव माबा मोनसे टपिक लानानैसो रायलायनो फैदों माबा नों। नोंथांजों आं आबादनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा। बिजि नङाब्ला अननानै एसे फोरमायना होदो आबादनि सोमोन्दै। अ द दाथ जोंना अ दाथ जोंना दैज्लां बोथोरनि। दैज्लां बोथोर ना दैज्लां बोथोराव जों आबाद मावो। ओ- माइ आबाद मावो बांसिनानो औ। माइ आबादखौ ओ- जोङो माबोरै मानिफ्राय माबोरै। जोङो आबाद आबादखौ मावलांनो हायो माइ आबादखौ मावलांनो हायो बिनि ओ- सोमोन्दै एसे नोंथाङा। फोरमायनो हागोन नामा।
औ नो ओ- जों आइआ जों औ।
जोंथ माइ आबादखौ जोङो माइनिफ्रायनो जोङो माइखौहाय जोङो। सोमना लागोरो नङा होमबा नोंथां। एबा बेबायदिनो माइजलि ना मा होनो।
औ
फख्रिफ्राव जोङो सोमनानै दोन साननै सानथाम बेनि उनावहाय जोङो। साननै सानथाम सोंखांनायनि उनावहाय दोननानै जों बेखौहाय। बै ट्रेक्टर एबा खारनाय दोननायावहाय जोङो। जों ओ-फोनाय जायो आरोना नोंथां। आरो फोखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो जोङो देर मास। बेबायदि दोननानै एबा दुइ मास दोननानै जों खोथिया फुयो।
ओमफाय खोथिया-खोथिया फुयो अब्ला अब्ला जोङो जोंनि हाफोरावहाय जोङो दै थायोब्ला एबा जोंनि हाफ्रा मोनोब्ला जोङो बै खोथियाखौ फुनानै जों माइ गायो। औ
ओ दानि आरो गोदो ओ दानि आरो गोदोनि आबाद मावनाया ओ माबायदि सो सोलायनो हमदों नोंथाङा मिथियो नामा?
ओ दानि आरो गोदोनि नायोब्लाथ' जोंहा गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा दायो गोबां टेक्न'लजिजों बनायजानाय गोबां मुवाफोर ओंखारबाय। जेरै टेक्टर मेचिनफोर गोबां बायदिसिना रोखोमनि ओंखारनानै फैबाय। आरो बेबाय
औ दे
ओ जोङो ट्रेक्टरफोरजों गोबां इजियै जों हालौनो हायो। मानो होनोब्ला जोंथ' गोदोहाय मोसौजोंसो हालौवोमोन। जोंहा जोबोद खस्थ' जायोमोन आबाद मावनायावहाय जोंहा दायो गोबां गोरलै जानानै फैबाय आबाद मावनायावहाय। जेरै जोङो माइ गायनायावहाय बाहायो एबा बेबायदिनो मैगं थाइगं गायनायावहाय जोंहा बेबायदि ट्रेक्टर हालेवनानै जोङो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दाथ' जोंहा गोबां बेबायदिनो मेचिन ओंखारदों जिहेथु माइ गायनाय जोंहा मेसि नजोंबो माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो दानि जुगाव एबा टेक्न'लजिजों बरनजानाय बेबायदिनो माइ हानाय समावबो जोंहा गो खनसेनो बेबायदिनो माइ हानानै एबा डाइरेक्ट माइ गह'नाय जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला दानि टेक्नलजिया-टेक्नलजिया जोबोद फास्ट जाबाय। दायो ओ गोबां बेबायदिनो टेक्न'लजिजों बरनजानाय मेसिनफोरा जोबोद ओ स्पिडिट जालांगासिनो दानि जुगा। माने गोदोनिफ्राय दासिम कम्पेयार खालामोबा जोबोद सोलायबाय आरो ना नोंथां।
औ
औ
ओ आरो ओ बे माइ आबादखौ मोननो थाखाय मास मोनबेसे बा बेसे गोबाव दोननांगौ जायो?
ओ-ओ
माइखौ हाजासिमहालागै।
माइखौ बिदिनो हाजा सेे इदिनो फास मास एबा जों दोननो नांगोन।
अ
अब्लासो जोङो बेबायदि जोङो एबा न' अक्ट'बर ओ बेबादिनो नभेम्बर नङाबा डिसेम्बर जों बेखौसो जों मोनहैनो हायो। मास मोनब्रै नङाबा बेबादिनो मोनथाम मोनब्रै मोनबा बिदि लायो आरो ना नोंथां ओ बेनि उनावसो जोङो माइ आबादखौ जों मोननो हायो।
अ नोंसोर नोंसोरनि ओनसोलाव मा मा माइखौ बांसिन आबाद खालामनाय जायो।
जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो लगाय मगेर माइ आबाद जों नुनो मोनदों बेखौ बुंब्ला बेबायदिनो ओ जिथु परिमल ओ बिदिनो रन्जित बिदिनो जामिया बिदिनो ओमफ्राय गोबां रोखोमनि माइफोर दङ माइब्रा जोसा बेफोरखौबो जों गायनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला बांसिन जोंनि ओनसोलाव गायनाय बुङोब्ला फरेमल बेबायदिनो रनजित जों बे बांसिन गायनाय नुनो मोनो मानो होनब्ला बेफोर खमनखा माइरं एबा माइआ
अ।
बांसिन ओ माइब्रा एबा जोसाखौहाय एसे न'फोराव जानो थाखाय जों गायनायखौ जों नुनो मोनदों एबा फिथा जानो थाखाय बेफोराव बाहनाय जायो मायब्राखौ
अ।
औ।
आरो ओ दे। मा होनो नोंथाङो हाल जांख्रा होननानै जे जोङो मि मिथियो हाल जांग्राखौ मानि माबोरै मा मा खौ मा खालामनानै हाल जांख्रा होनो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि ओ माइ माइनि माइ आबादा खम जायो मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव बोरि जायगा गोजौ जायगा बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव ओ माइ गायनांगौआ गोब्राब आरो। ओ दै मोना जोङो दंग' गैया बान्दो गैया जोङो। दै लाबोनो थाखाय। आरो जोंनि ओनसोलाव बांसिननो मैगं थाइगं खालामनाय जायो आरो जेरै ओ। ओ खुमब्रा दाथ' जो दैज्लां बोथोर। खुमब्रा जोगोनार ओ बहल जिंखा ओ खा खांख्रिखला बेफोरबायदिखौ बानायनाय जायो आरो जोंनि जायगायाव ओ बोरि जायगा नालाय जोंनिया‌।
अ अ।
ओ नोंथाङा आरो ओ। नो बे माइ आबादखौ खालामनानै ओ नोंथांमोननि जायगायाव ओ। बा। ओ मुलाम्फाया खम जायोना बांसिन जायो ना लस जायो मुलामफा
जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरो जों माइ आबाद मावनायखौहाय सिगाङाव जोङो बिदिनो लस जानायखौ जों नुनो मोनदों ओ थांनाय बोसोर एबा जोङो बेबायदिनो जोंहा गोबां जोंनि ओनसोलफ्रावहाय गोबां बेफोरबायदि अखा हायैनि जाहोन एबा बांद्राय गायनो मोनाखै मानसिफ्रा ओमफ्राय। जायफ्रा गायदों बिसोराबो माइआ बांद्राय जायाखै। बेनो माय आबादा बाद्राय जायोना। लस जानाय बा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दाला। बेबायदिनो जोंहा सिगां सिगांहायथ' जोंना गोबां। माइफोर जानाय जों नुनो मोनोमोन दा जोंहा एसे। बोथोरफ्राबो एबा आबहावायाबो सोलायनायनि जाहोनाव। बांद्राय आबादफोराबो मोजां जालांनो हमला मानो बुङोबा।
औ।
गोबां बिदिनो आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो।
औ
नोंथाङाबो फंनैसो आबादनि सायाव एबा नोंथाङा नोंसिनि ओनसोलफ्राव मा मा आबाद मावनाय जायो एबा आबादखौ बोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
अ जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां बांसिन बोरि जायगाना जोंनियाव जायो खुमब्रा जोगोनार आरो मैथा खांख्रिखला बहल जिंखा फोरला आरो पथल गोखा गोखा फिथाइ ना मा होनो बे थिथा केरेला ना मा होनो बे बांसिन जानो हमो आरो मानो होनबा जोंनि औ आरो ओ
जोंनि जोंनि बे सा ओनसोलाव जोङो बे माइ गाय माइ गायनाय आबाद माइ आबादखौ जोङो बांसिनानो खम नुनो मोनो
औ
आङो नुनो मोनबोनाय बायदिब्ला जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि आबाद मैगं थाइगंनि आबाद खालामनानै गोबां मुलाम्फाखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जेरै दाथ' बांसिनानो मुलि मुलि बाहायनाय जायोना आबाद मावनायाव
औ औ
जायहा बांसिन मोजांसिन मुलि होनो हायो बेहानो बांसिन मोजां मोजां फिथाइ दिहुननो हायो आरो बिनिफ्राय ओ औ आरो बे मैगं थाइगंफोरखौ बाजाराव लाबोलायनाङा खायफा खायफा खायफा खायफा न'आवनो बे फायखारिया फायखारिफ्रा लायनानै न'आवनो खानानै लायो आरो। आरो सोरबा सोरबा फायखारिया न'आव निजा गाहोनानै आरबाव गाव बाजाराव बायस'नानै लायो बेफोरबायदि आरो आं आंनि मोनदांथिनायाव ओ गो बेबायदि मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो गोबां मानसिफोरा गावनि जिउखौ खुंबोनो हादों आरो। ओरैनोथ' बे मैगं थाइगंनि फुलि एबा बेगरफोरखौ बायनो थाखाय बा बांद्राय ओ ओ बांद्राय खरसा जाया मुलि मुलियावसो बांसिन खरसा जायो आरो
औ औ
दानियाथ' मुलि होआबाथाय जेबो मैगं थाइगंयानो जाखाया
औ औ
ओ जों औ जोङो माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन आबाद खालामनानै जों जानो हायो जोंनियाव आरो लेबु दङ लेबु लेबुनि बागानबो खालामनाय जायो आरो जोंनियाव
औ औ
बेबो मोजाङै जायो ओ आरो लेबुआ एसे खस्थ' फिथाइफोर खानायाव ओ दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय आबादनि माइ आबादनि सोमोन्दै एसे मिथिनोमोन मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां निफ्रायबो आं बेयावनो ओ सोलोंनो मोननानै नोंथांनिफ्राय बेबायदि सोलोंथाइ मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे